नोंथां।
आसि हेल'
हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां।
बे समाव मा खालामगासिनो नोंथाङा।
हा खोनायाखै नोंथां मोजाङै।
मोनाबिलि समाव नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
अ नोंथां नैबे मोनाबिलि समाव आङो नै माने एसे उन्दुनायनि एसे माने लाहार फाहार खालामहांगासिनो दं दा।
औ नोंथां दानो उन्दु नागिरबाय नोंथां।
उन्दुथ'आ माने गरमबो नालाय माने एसे बिसिनायाव हाबनानै दं नोंथां।
अ मोनानि जानाय आदार जाबाय
औ नोंथां जानायाथ' आङो। दिनैहाय ओंखामखौथ' जायासै आं नोंथां।
अ माथो जाखो होनबा नोंथां।
अ नोंथाङा आं दिनै ए आं ओंखाम जायासै आं नोंथां दहाय माने एसे बेलासि सेसो जानायखाय माने ओंखामखौ जायासै नोंथां।
अ हराव उखैब्लासो नोंथां।
जेबो जाया नोंथां नोंथाङालाय जादोना जायासै नोंथां।
जाखांबाय नोंथां दहायनो जादों होनना बुङो दा ओरैनो जिरायना दं।
मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
जोंना मैसो जों सबायजोंमोन नोंथां।
अ नोंथां मोजाङानोथ' नोंसोरना ओंख्रिया नोंथां। हा
औ नोंथां औ।
नोंथांखौ माबा मोनसे
औ नोंथां सोंनो हागोन नोंथां। उसुबिदा गैया सोंनो हागोन।
हो नोंथाङा दा फ्रि खाडा
औ नोंथां दा मोनानि समावथ' रावबोथ'। गिदिर खामानिथ' मावा नोंथां आं दा फ्रियैनो दं नोंथां।
नोंनाव फुलनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन आरोखि
अ माने बिबार बायदिसिनाफोरनि बागै आरो नाखि
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां। बेफोरबायदिनो फुल एबा बिबार होनोब्लाथ' जोङो। साफ्रोमबो बयबो माने नुनो मोनखायो नोंथां फांफ्रोमबो बिफांफोरानो माने बिबार बारनायनि उनावसो माने फिथाइफोरखौ थाहैखायो नालाय।
औ
बिदिनो माने बेफोर गासैबो बिबारफोराथ' ओ जों मेगनजों नुनो मोनो माने गासै जेब्ला फांसे बिफाङा बिबार आरो अब्ला गोबां ओ समायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नंगौना नाङा नोंथां?
औ औ
औ बेफोरबायदिनो माने ओ बेफोरथ' बिफां लाइफांनि बिबार बिनिफ्राय माने जोङो ओ फुल एबा बिबारफोरखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ओ गोबां बिबारफोरखौ जोङो जोंनि बे ओनसोलावथ' जोङो गोबां बिबारफोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ जबा बिबार फामि बिबार गलाब बिबार बेफोरबायदिनो फुल दावदै ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम रोखोम बिबारखौ नुनो मोनो नाथाय अब्लाबो जों नामफोरखौ बुंस'नो हाजोबा नोंथां
बुहुमाव माने अनेक अनेक रोखोमनि बिबार दं
औ अनेक रोखोम बिबार थायो ओ बिबार ओ माखासे सुबुंफ्रा माने दाब दाब जायगाफोराव माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो ओ बिबार बागान खालामनांगौ गोबां रां रुफा आरजिनो हायो नोंथां
औ नोंथां औ औ
माने ओ बिबार फोरजों माने जोङो ओ बायदिसि बायदि रोखोम ओ बिदिनो सेनफोर मोदोमनाय मुवा साबोनफोरबो बानायनाय जायो नोंथां मोदोमनायनि औ बिदिनो माने आरो बिबारफोरजों जोङो बायदि रोखोम ओ बेफोरबायदिनो हाबाफ्राव बा बबेबा मोनसे प्रग्राम जानायफ्राव गोबा मोनसे मिथिंफ्राव माने जों साजायनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां माने बेयो माने मोनसे मिथिंगायारि समायना साजायनाय मोनसे माने ओ समायना माने मिथिंगानि बिबारफोरा
औ
गुबुन गुबुन हादरफोरावथ' जोङो नुनो मोनो माने गोबां समायना समायना बिबार बागानफोर खालामनानै दोन दोन्नाय गार्दडेनफोर खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ औ
खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नाथाय जोंनि ओ सोरफोराव माने बेफोरबायदि ओ बिबार बागानखौ खालामनाय जाया नोंथां मानोना जोंनि ओनसोलफोरा माने खना गफा बेफोरबायदिनो बेरायनोबो मोजां नङा जायगाफ्रा आरो जोंनि ओनसोलफोराव माने दाावमा दाउसा फिनायफोर आरो मोसौ मोसा मोसौ फोर आरो बेफोरबायदिनो हांसो बोरमा फिसिनायफोरा बांद्राय बेफोरखौ माने ओ बिबार बागान खालामोबाबो माने बेफोर बोरमा मोसौफोरा माने गोबां बिबारफोरखौ जानानै माने खहा खालामो नोंथां बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलफोराव माने बे बिबार बागानफोरखौ खालामनाय जाया
औ नोंथां‌ औ
बयनिबो नखरफोराव जोंनि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायाददि समायना समायना बेफोरफोरखौथ' नुनाय जाखायो नोंथां
औ माने बयनिबो फ्रायानो न'खराव एसे एनै बिबारफोरखौ नुखायो जों
ओ गोबां माखासे जोंनि ओनसोलनि माखासे माने एसे दोन-दोनि सुबुंफोराथ' मोजां मोजां बिबारफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बिबारफोरा गोबां समायना समायना बारनायखौ जों नुनो मोनो नों
ओ। जोङो ओ जोङो भारत हादरनि ओ बिबार माने ओ हादोरारि बिबारखौबो जों मिथिनो हायो नोंथां फामि बिबार होननानै। ओ जाय बिबारा ओ दैयाव बारोना नोंथां?
औ-औ।
ओ बेफोरबायदिनो माने बिबारफोराबो मेसेंआव आलदा बारो। ओ
दैलज्लांआव आलदा बेफोरबायदिनो-बेफोरबायदि बारनायखौ नुनो मोनो सोरबा बिबारफोरा दैयाव बारा सोरबा बिबारफ्रा बोरियावबो जायाहा एसे ओ हाब्रुफ्राव जानाय सोरबा बिबारफ्रा माने बोरियावसो जायो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ-औ।
नाथाय जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायादि समायना बिबारफोरा माने जोङो नुनो मोनो थाङोदि बेफोरनो फामि बिबार आरो ओ गलाब बिबारखौ जोङो जोंनि ओनसोलफोराव समायनासिन जों नुनाय मोननाय नोंथां।
जोंनि बे ओनसोलाव बांसिन मुंदांखा मा बिबार बारनाय थायो।
औ नोंथां। बेफोरबायदिनो ओ माने सुबुंफोराथ' गोबां ओ बिबारफोरजों लेनदेनबो लाखियो खायफा सुबुंफोरा नाथाय खायफाफोरा खायफा सुबुं फोरा माने बिबारफोरजों लेनदेनबो लाखिया नोंथां। नाथाय जोङो ओ बेफोरबायदि बिबारजोंबो बिबार आबाद एबा खेति खालामनानैबो जोङो गो बां रां रुफा आरजिनो हायो नोंथां। जेनेबा जो मोजां बिबार फोरखौ ओ आबाद खालामनानै जोङो फानोब्ला अबेबा मोनसे फेक्टरि फोराव जोङो हरोब्ला नोंथां बेजों माने जोङो बिदिनो रां रुफाफोर माने नांगौखिनिखौ जोङो मोननो हायो नोंथां।
औ।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बेफोरबायदिनो माखासे माने जेब्ला जाय बिफाङा माने गावनि बिबार बारनाय सम बोथोराव बिबार बारो अब्ला जों बे बिबार बि-बिफांखौ जों गो-गोबां समायना नुयो।
आरो ओ फांफ्रोमबो बिफाङानो माने बिबार बारखायो नोंथां।
औ थां।
औ। आंखोबो बिफाङा जेब्ला गावनि सम बायदि बिबार बारो अब्ला जों बे बिफांफोरखौ जों माने गोबां समायना नुनो मोनो। नोंथां।
औ।
ओ मोनसे बिबारखौ जोङो मिथियो माने ओ जेनेबा
ओ सेवालि बिबार होनो बियो माने हरावनो बारो हरावनो सि रियो होननायखौ जों खोनानो मोनो नोंथां।
औ ओमफ्राय माने मोनायावल' नुयो आरो इदि ना?
औ माने ओ हरावनो बेयो माने मोनाबिलि जाबाथाय बारबाय ओमफ्राय सोराङैनि सिगां माने बे बिबारा गावनो हारसिंनो सिरिलांबाय नोंथां। औ बेफोरबायदिनो
नोंनि बिबार बारनायखो माने मोनायाव नुयोआरो।
खोनायाखै नोंथां।
बे बिबार गारनायखौ जों मोनायावसो नुगोन आरोखि।
औ नायनो थाङोब्ला माने जोङो बे बिबारखौ जोङो नायनोब्ला माने मोनायावसो नुगोन। आरो सानाव नायनोबा जों माने थफिननायखौल' नुनो मोनगोन नोंथां।
औ। बिबारफोराथ' जेनेबा मैगं थाइगंफोराबोथ' गोबां बिबार बारो।
औ औ।
बिबार मैगं थाइगंफोराव बिबार बारनाय समाव जोङो माखासे मिडिसिन एबा मुलिफोरखौ होआब्ला माने बे मैगंनि माने फिथाइया बिबारनि फि थाइया माने जों मोजां जानायखौ नुनो मोना नोंथां।
औ एम्फौ बिदिनो सुनाय नुयो आरो।
बेफोरबायदिनो जानाय जानाय मानसि सुबुं जाजानाय माने फिथाइफोर बिबा माने बिबार बारोना जाजानाय फिथाइफोरनियाबो। गिबियाव बिबारसो बारगोरो। बेयाव माने बिबार फोराव माने मोजां मुलिफोर बाहायाबा माने बे फिफांफोर फि-फिथाइफोरा गेसाव बा एम जानायफोरखौ नुनो मोनो। जेरै जेनेबा लाव, जोगोनार, थाइबें, सबाय बिमा बेफोरबायदि आरो खायफा सुबुंफोरा थालेरफोरावबो माने थालेर बिबार बारनाय समाव माने ओ मुरि होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। अब्लासो माने गासिबो फिथाइ सामथायाइफोरा माने मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो।
ओ बिबारफोराथ'
गोबां ओ बिबारफोरखौ माने जोङो मिथिनो मोनो बांसिन ओ हौवा माहारिनि बि सुबुंफोरा माने बिबारफोरखौ बांद्राय ओ जोथोन लाया एबा बांद्राय मोजां मोना होननानै। नाथाय हिनजाव माहारिनि ओ सु बुंफोरखौ जों मिथिनो मोनो माने बेफोरो बिसोरो माने बिबारफोराव माने गोबां ओ इन्थारेस दं होननानै जों मिथिनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां। माने बेफोरो माने जोङो ओरैनो नायनो थाङोब्ला मिथिखायो नोंथां जेनबा न' अफरफोराव ओ हौवा माहारिनि सुबुंफोरा माने बिबारफोरखौनो गाया। नाथाय जाय ओ जेनेबा जाय न'खरफोराव लाइमोनफोर एबा हिनजाव माहारिनि सुबुंफोर गोबां थायो बेयाव माने बे न'खराव माने गोबां जोङो बिबारफोर गायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। खिसिम खिसिम बिबार गायनायफोरखौ। खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां। माने बिबारनि सोमोन्दै आं बेखौनो बांद्राय गोलावबो बिजिरनो रोङा नोंथां। नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
आङो नोंथां माने बिबारनि बागै बारा मिथिया आरोखि।
औ।
बिबारालाय अ-अनेक रोखोमनि दं। माने बेलेग बेलेग बेलेग बिबार गायो आरोखि।
औ नोंथां।
जेरै जों गामियारियाव जेरै गलाबफोर, गलाब बिबार बिदिनो नारजि बिबारबो दङ नोंथां।
औथट नोंथां।
दाउदै बिबार।
औ नोंथां।
अनेख रोखोम रोखोमनि गायो
औ नोंथां
औ जागोन दे नोंथां।
हरबो थौबाय।
औ नोंथां।
औ।
औ।